औ औ औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आं दा नै बुहुद बोथोरा गरमथ' बेनि था खाय बायेरायाव एसे जिरायगालांनानै दङ नोंथां।
अ नोंथां आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल हरदोंमोन आरोना। नोंथां नोंथाङा बे आयदानि सायाव आंजों सम होनो हागोन नामा सावरायनो थाखाय?
अ हायो हायो नोंथां।
अ दे होमबा जागायसै दे नोंथां।
जायो दे नोंथां।
जोंनि आं नोंजों सावरायनो नागिरनाय आयदायानो जादों माने जामुंनि मुलाम्फा आरो खहा दा आं नोंथांनाव बेखौनो मिथिनो लुबैदों आरोना।
औ औ
बे जामुंनि मुलाम्फा आरो खहानि सायाव नोंथाङा अब्ला फंनैसो सावरायदो होमबा
जामुं बुङोब्लाथ' आजिखालि टेक्न'लजि लाइनावहाय मोनफुंनो हानाय जोंनि मोनसे गियान गियान माने जोंनो मोनसे माबा हेल्प होनो हानाय मोनसे अ टेक्न'लजिजों दिहुनजानाय मोनसे जा ओ मुङा होनजायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै नोंथाङा आंजों रायलायहरदों नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
आंबो नोंजों रायल्लायनो हादों।
नंगौ नोंथां।
औ बे गासिबो माने ओ जामुंनि मोनसे मुलाम्फा जाहैबाय आरो।
नोंगौ नोंथां।
गोदोहाय मा होयोमोन जामुं गैयैनि थाखाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानैसो गावजों गाव रजायहैलाय लायनांगौ जायोमोन। टाइमबो लस होमबा समाबो लस जायोमोन। आजिखालि मा जाखो औ ओमफ्राय गोदोहाय मा जायोमोन गोसख गोसो खांबाबो गोसोखांबानो माने गोसोखांबाबो माने बे जायगासिम बै सासे खौ गोसांदों बे जायगासिम थांनायाव बेखौ लोगो हमहैनो थाखाय माने हाया हाया जायोमोन सम दिहुननो हाया हाया जायो। ना गोसोखांबानो जोङो एखमबा लुगैयो ना मानसिखौ नायनो मानो। औ दा मा जाखो? जामुं ओंखारनायनि उनावहाय मा जाखो जोंहा टाइमा लस जायासै समा लस जायासै।
नंगौ नोंथां।
जोङो गोसोखांबानो डाइरेक्ट कल खालामहरनो हाबाय नायनो लुुबैयोबा भिडिअ कल खालामहरनो हाबाय। अब्ला समा लस जायासै अब्ला बियो जोंनि थाखाय मा जाखो मोनसे मुलाम्फा जाहैबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेखौ जोङो हास्थायो जेखौ जों नायनो लुगैयो जों जेखौ जानो लुगैयो जों जेखौ माबा ओ बानायनानै नायनो लुुबैयो। बेफोर गासैखौबो माने जों दा जामुंआवनो मोनजोबनाय जायो। बिनि थाखायबो मोनसे मुलाम्फा जायो आरो। जेखौ जों रोङाखै सोलोंनो लुुबैदों। बेखौ जोङो जामुंनिफ्राय सोलोंनो हायो बे जाबाय जोंनि मुलाम्फा
औ नोंथाङा सानो नामा मुलाम्फाजों लोगो जुदि बेहा खहाबो दं होननानै?
औ नोंथां आं सानो जामुङा जोंनि थाखाय मुलाम्फाबो आरो खहाबो। खहायानो जाहैबाय आजिखालिनि बिमा फिफाफ्रा मा जाखो फिसानो समखौनो होनो हाला।
नंगौ नों
नंगौआ नो- नोंथां आजिखालि समानो माला थाङो माला मायो बुजिनो हाला। स्पिसिलि मा जायो जायफोर जब मावो बिमा बिफाया सानैबो बा दाना गथ'खौ नायनो टाइम होनो हाया हाया जानोसै। बिनि थाखाय मा जायो गथ'फोरनो मबाइल होनोसै उन्दैनिफ्रायनो अब्ला नोङो।
उन्दैनो उन्दैनिफ्रायनो मबाइल नायहोनसै दाना
नंगौ नोंथां।
गथ'आ मा जालांखो मेन्टेलिटि मोनसे एसाल्टेट माबा जाहैयो। माने बिनाव एसे गोहोम खोख्लैहैयो उन्दैयाव बेयो थाबायनाय गाव ओ गावनि लोगोफोरजों लारायलायज्लायनाय बेफोरखौसो सोलोंनांगौमोन दाना मा जाखो नाङैनि बार फोरा मबाइलावसो हाबनानै गेम गेलेनाय भिडियअ नायनाय बेफोरजोंनो माने सम थांहोनसै ओमफाय। बिसिना बेथ-बेथ' नङाना टाइमा बारनाय बारनाय गेलेनाय जानाय बिदिनिसो सम नाथाय बेयो सामफा थोलो बियो फुंनिफ्रायनो मबाइल नायनोसै मबाइल नायनायाव मा जाखो बेना मेगना गाज्रि जानोसै। मा हेल्थआ मोजां जाला जानांगौ टाइमाव जाला आरो
बेरायनांगौ टाइमाव बेरायला बेफोरनि थाखाय देहायाबो गाज्रि जानोसै। आरो खर'आबो बु अभार बे म ओ जामुङाव नायबाय थानानै मारबा मोननानै खर'फ्रा एसे मारैबा मेन्टेलिटि हेल्था मोजां जाला दा बेफोरखौनो जों खहा होनजायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां माने बुंनो थाङोबाथ' गासिबो बुस्थुफ्रानो एबा गासिबनाबो मोजां आरो गाज्रि मोननै साइड थाखायो ना नोंथां
दा बेखौ जोङो गाबा गावसो सायख'नानै मोनसे सोलिलांनो थाखाय रोंनांगोन आरो जोंनि दानि आथिख खालनि मानसिफ्रा मा बुजिनानैबो बुजियैफोर बायदि जों मिथिखागौ बेखौ खालामबा बेबायदि जायो बैखौ खालामबा बेबायदि माबायो थेवबो जोङो मा खालामो गाज्रिखौल' लुुगैयो एखमबा मोजांखौल' लुगैयो मिनथिखानानै
माने मोजां होनोब्ला माने गोदोनि जुगनिफ्राय जोङो बांसिन दावगाबायबो होननो हायो आरोना नोंथां मारै होनोब्ला जोङो गोदोहाय जुदि बिमा फिफाया रोङामोनब्ला बिमा बिफाया रोङा सासे गथ'नि पेरेन्सा जुदि रोङा अब्ला गोदोनि जुगावहाय आरोना नोंथां मोजाङै सोलों थाय लानो हायामोन नाथाय दानि जुगावहाय मबाइल माने जामुं औ औ आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगावहाय जामबुं फैनानैहाय जोङो जेबबो गिनांगौ बाथ्रायानो गैला आरोना जुदि नों रोङाब्ला औ औ नंगौ आरो दा जुदि नोङो रोङाखैबा माबा मोनसे बुस्थुखौ गोनो गोथो मोनदोंब्ला दाउट जादोंबा बेखौ नों गोख्रैनो गुगोलाव सोंहरनो हागोन औ नंगौ नोंथां औ टाइमआबो अब्लाना माने नों जुदि रोङाखै अब्ला नोङो रोङालासिनो थानाय नंला नोङो रोंसिगोन नोङो बुजिसिगोन बेबायदि जायोना आरोना नोंथां
औ
माने जुदि जुदि सासे गथ'नि पेरेन्टसा रोङाबाबो बुजायनो रोङाबाबो अब्ला बे गथ'आ बेखौ थांनानै औ नंगौ नोंथा
जामुङाव नायनानै जोङो सोलोंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां बेराफारसेथिं गाज्रि होनोब्ला नोंथांनि बुंनायफोरबायदि बाथ्रायानो मबाइलावहाय हाबसोनानै थायो जे टाइमावहाय बियो आखायाव लेखा लानांगौ औ आरो आखायाव लेखा लानांगौ न फरायनांगौ सम बे टाइमावहाय बियो मबाइल नायबाय थागोन मबाइलखौ जुदि बियो मोजाङै सामलायनो रोङाबा गावनिनो खहा जुदि बियो फरायनाय टाइमावहाय आरो फरायनाय समाव फोरावहाय मबाइलल' नायनानै गेमफोर गेलेबाय थायोबा बिनि सोलोंनांगौ आयदाफ्राबो थालांजोबगोन लोगोसे बियो लोगोसे बियो लेखानि सोलोंथाइनि नलेजखौनो मोननाय नङा आरो गेम गेलेनानै बिनि ब्रेन्डफ्रा गाज्रि जानो हागौ
औ आरो सामफ्रोमबो नायोबाथ' बियो बेखौनो लुगैबाय थागोन गोसोआ बेना मबाइल मोनाबा खाराव माराव जागोन गोन मा खालामनानै थानो बेथ' मानो होनबा गावनि थाइमजों खारनांगौ बारनांगौ थाइमाव जेबो खालामबोआसै खालि मबाइल मबाइल मबाइल अब्ला बियो मारै खारनो बानो रोंगोन दाना मारै जानो रोंगोन मारै टाइमखौ मेनेज खालामनो रोंगोन बियो टाइमखौ मेनेज खालाम रोंनाय नङा। बे जास्ट खालि गावनि जामुंखौल' नांगौ नांगौ नांगौ जागोन आरो गोसोआ।
नंगौ नोंथां गोदोनि समावथ' जुदि ओरैनो दाबायदि सानसु टाइमफ्रावाय थायोमोनबा गोदोहाय गामि गामियावहाय गथ'फ्रा ज' ज' जाजाय बिफां सायायाव थानानै सल' खोन्थालायोमोन। गेलेलायोमोन नाथाय दानि जुगाव हाय बयबो गरम बारा बेफोरबायदि होननानै बिदुुं बारा होननानै न' सिङाव हाब सोनानै मबाइलसो नायबाय थायो जेरै इन्सटाग्रामफोर फेसबुकफोर आवहाय रिल्स बायदिसिना सो नायबाय थायो दानि जुगाव गथ' फोराल' नङा खहा जानायाहाय बिमा बिमाफ्राबो गावसोरबो दा बिमा बिफाफ्राबो दा गावसोरबो जे ठाइमावहाय उन्दैनो टाइम होनांगौ बे टाइमावहाय गावसोरबो इन्सटाग्राम फेसबुकफ्रावसो मुजि हाबनानै बांसिन टाइमखौ होयो। जाउनाव बयहाबो हारसिं जालाङो आरो बेफोराव माने बिमा बिफानिबो गोरोन्थि आरोना खहा जानायावहाय गावबागाव फिसाफोरखौहाय लस खालामनानै लानाय बायदि जायो। ना मा होनो नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
बेबादिनो खहा मुलाम्फा मोननैबो दं आरो ना जामुंनि थाखाय।
नंगौ।
मुलाम्फायावबो गोबां बेबायदिनो जेरै नोंथाङा बुंदों मोनसे दावबायनाय जुदि गोदोनि दिनावहाय मोनसे खोथा खिथााहैनोबा खोथा बाथ्रा खोनाथाहैनोबा बे बाथ्राखौहाय गोबां गु गुबुन जायगायाव थांनानैबो खि खिथाहैलाय लायनांगौमोन नाथाय नाथाय दानि जुगावहाय जोङो औ नंगौ नोंथां नाथाय दानि जुगावहाय खेबसे खेबसे फनखौ थुनानै होबानो जोङो बय बो हादरनि बाहेरानि मानसिफोरजोंबो जों रायलायनो हायो। ना मा होनो नोंथां जोङो गोसो जाबानो जोङो जोंनि जायगानि सुबुंफोरजोंल' नङा जोङो हादरनि बाहेरानि सुबुंफोरजोंबो जगाजग जानो हायो। औ माने मुलाम्फायाबो दङ। खहायाबो दं आरोना नोंथां औ। औ बाहायनो रोङाबा गावबा गावनिनो खहा आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
दे बिदिबा नोंथां दा समाबो जाबाय होमबा दोनथ'लायसै नामा नोंथां? नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय।